औ खोनादों खोना हाबाय नोंथाङा आंखौ खोनायदोंना।
औ खोनादों खोनानो मोनदों।
अ खोनादों
आं ओरैनो दं नोंथां नोंथांनि गय बागान बानायनायनि सोमोन्दै सों सोंदोंमोन ना आङो गय बागान जे बानायगासिनो दं। औ खोनाबाय ना खोना हादोंना खोनाबाय ना आंनियाव खोना फैयाखै नो खोनाफैनो मोनाखै खोनायानो